औ खोनादों नोंथां
नोंथाङा ओंखाम जाखांबाय नामा
जाखांबाय जाखांबाय
खोनाया
नोंथां खोनादोंना नोंथां
अननानै एसे गोरा रायजलायोबा मोजां जागोन नामा
खोनानो मोनदोंना मोनाखै नोंथाङा दा मा खालामगासिनो दं
अ नोंथां आङो
मा ओंख्रि मोनजाखो नों नोंथां
ओंख्रिया जोंहा दिनै बिराद सिमपोल बा एकदम प्लेन होनजायो दालि जहल आरो मैथा मैथा गोजा बाथोन। खांख्रिखला फाजासोमोन नोंथां
नंगौना? अब्लालाय नोथां जों जोंहा दानिया थास' बिबारजों ना गोरानजोंमोन।
अ थास' बिबार मोनबायना दा बायदियाव नोंथां
औ मोनबाय। दैज्लांनि अखा हानाय सम दाबायदि बेयाव मोनहांबायानो
बायनानै लाब
बायनानै लाबोदों ना बहाबा खाथि खालायावनो खानानै मोननाय। बायनानै नङा नोंथां जोंहानि न उसुं गोदा खाथियावनो गोबां थास' फिफां दङ बेहाय। बोथोर गिबि बिबार बारनायखौ नु ग्रोनाय मोननायलाय एकदमबारले थानो हायासै खानानै लायथारनानै ना गोरानजों था स बिबारजों संनानै मैथा एसे होस्रोनानै संनानै बिदिनो थेब्रेट जानानै दा दङ आरो ओरैनो दासिमबो गोदान खामानि हमफिनाहाय बेलासिनि नोंथांमोनहा बिदिब्ला
नोंथाङा न खाथिनि बारि बालानि मैगंखौ जाया नामा? हाथायनि बायनायखौल' जायो नामा?
माबा बुंनो नागिरदोंमोन नोंथाङा
नोंथाङा न खाथिनि बारि बालानि हाग्रायाव रजनाय मैगंखौ जाया नामा? औ नोंथाङा नि आवासआ बारा फैयाखै ए बहुद खम खोनानो मोनो खोनाफैयाखै खोनादों ना जेबो आवास गैया अ बे औ बल